हेलौ
आंनि औ आंंनि माथोखौ खोनादों ना
अ खोनादो अ मा खालामदों बेलासिनि
अ खोनादों दे
अ आङो ओरैनो जिरायना दं सिलायाव नोंलाय मा खालामदों
ए आंबो दङ ओरैनो
उम
बेलासिनि ओ हरनि ओंखाम ओंख्रि संनो लाहार बारा खामबाय नामा
ओ बिदिथ' जेबो नोङा गामियाव हाय गामियावहाय मोनसे ओ माबा मोनसे जादों माने जयै बेयावनो ओंखाम बयबो माने नखर नांनानै बेयाव जागोन दाहायबो माने
अ अ अ अ अ जाङानो होमबा बिदिबा मोनाबिलिनि सा लोङाखै साहाखौनो लोंनाय जाखाया जोंहा
अ होमबा मा लाहार फाहारा खालामबाय नामा हरनि जानायनि थाखाय
खालामथ'वाखै जोंहानिया संनाया एसे लेट जा एसे गोबाव जायो आरो एसे माने थाब सङा जोंहा माने फरायनांगौबो थायोना ओम उम ओरैनो थ' जानाया जोंनिया गु बाजिसोआवसो जानाय जाहैयो ओंखामखौ नोंसिनालाय ओंखामखौ हरनिखौ बेसेसोआव जायो बेसे रिंगायाव जायो बेसे बाजियाव
ओ स्नि -स्नि बाजियाव स्नि रिंसोयाव जायो आरो हरनि स्नि रिंगासोफोराव
अ अ अ अ
औ स्नि दाइन रिंगा बेसेनसोआव जायो आरो दा माने लासैनो सं बा संनाय संनायजों मोनहैनायजों जाहैसिगोन ना
ओम
ओ नोङो हा- हाबा हाबा खुस्लि नुफेरबाय नामा
ओहो आङो हाबा खुस्लिखौ नुफेराखैबो ओमफ्राय मिथियाखैबो हाबा खुस्लिया ओरैनो नोंसोरनिथिं जायो नामा हाबाखुस्लि जेनेबा खोनादों खोनादों खोनानाया थेवबो नुफेराखै आरो ओरैनो मबाइलफोराव नुयो थेवबो माबाया आरो ना नुफेराखै मोगथाङाव नुफेराखै आरो माबायदि जायो मानो होनबा जोंनि जोंनि गामियाव जाया बिदि
जायो जोंनि गामियाव ओ बिराद गागा गोमजायो बिराद मोजाङै माने फुजा होयो ओ बे फुजाखौ माने गोदो गोदाय आबै आबौनि आबै आबौनि बिसोरनिफ्रायनो माने होबोबाय थानाय माने ओ ओ सिगांनिफ्रायनो बिराद फुजा आरो औ औ माने दाबो माने बयबो इखोनो फुजियो बिराद मोजां आ हो माने बयबो गासैनिबो गामियाव एखौ फालिया दा ओ बिदिनो खायसे खायसे गामिफोरा होयो खायसे खायसे फोरा होआ जेरै नोंसोरना दा होआ
ओहो जोंना होआ उम ओमफाय ओरैनो बे हाबा खुस्लिखौ मानि थाखाय खुंनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना
ओ हागोन अबयसे माने आंबो एसे बारा मोजां मिथिया मानोना बे फुजाया माने
अ अ ओरैनो जिसिबां हायो मि बि औ जिसिबां ओम
औ आं बो माने आं जेसे मिथिगौ बेखौ बुंनो नाजानसै आं बो माने आं जेखिनि मिथिगौ माने ना आंबो बारा थांआ नालाय बारा मिथिया आरो ओ
उम
बिदिनो बे फुजाया आं मिथिनाय बायदिबाथ' ओ राव रावनि निखौ जेनेबा फुजा होयो आरो रावना रा रावना गावनि जेबा ओ बे रावनि जाहैबाय बे सारअन्थाइ गावा होमबा बेखौ
औ औ
अखा हाबा अहाबाथाय सानथाय गावा होमबा औ औ बेखौनो माने बेनि थाखाय औ बि खौ होनो खोमा रावना रावनि बेखौ होनो खोमा ओमफाय जेनेबा अखाफोरहा जेनेबा अखा गावबाथाय खोरोमबाथाय माने औ जेनेबा बिदि बिदि साननानै बे फुजाखौ मिथिबाय? बेखौबो हाबा खुस्लि मानो होनो होनबा बिसोर बेखौ हाबा होनाय जायो आरो। आबा ज जानानै बयबो नखरनिफ्राय बयबो नखर नखर लाइजौ लाइयाव थोरि एबा गावसोनि हिसान दाखान्दा खुन्दुं बि फोरखौ बिबार गन गय फाथै बिदि लाङो आरो बयबो माने न खर माने जै जोन जायगा न दं गामियाव माने बयनिबो नखनिफ्राय माने लाइ जावायाव माइरं
खोना औ औ औ
माइरं गरनैसो ओमफाय
मोजां खोनायासै आङो एसे मोज बुंनो हागोन नामा?
खोनायाखै खोनाबायना?
हेलौ ओहो एसे मोजाङै बुंनो हागोन नामा फोरमायनो हागोन दासो खोनाबाय दे औ।
दा खोनाबाय औ माने आं होनदोंमोन लाइजोलायाव बे खोनायाखै
दासो खोनाबाय दे। इसे मोजाङै
औ आइजो फोरा हिस दाया होनबा न न?
अ अ दायो ओं
दाखान्दा लास्ट माने ओ बिदि थाया होमबा दाखोन दा जेनेबा खुन्दुंफोरा बेखौ बिखौ लाङो ओमफ्राय थोरि ला आङो बिदिनो लानानै बयबो ज खालामो बेखौनो ज खालामनानै आ आबै मोना बे थोरिखौनो जेनेबा ओ रावना रावनिखौ बानायखांनानै बानाय बानायनायाबो बिराद बिसोरनि खानाय माने मानसिनि बायदि जैथा नांगौबो होजोबो आरो
नोंनिखौ एसे मोजां खोना फैयाखै आङो नेटवारक गैया नामा
जेनेबा
हेलौ
ओ जेरै गोदाननि नांगो नांजोबगौ बेफोरखौ होजोबो आरो खोनायाखै
अ अ खोनाबाय दे दासो नेटवारकनि एसे प्रब्लेम खोमा नोंनिया ओं
औ खोनाबाय ना
औ खोनाबाय दे
दे बुंदोलाय
खोनाबाय‌ ना
हेलौ
खोनबाय दा दा खोनाबायना
औ दा खोनाबाय दे बुंनो हासिगोन दे
औ औ बिदिनो माने जोंनि गामियाथ' गिदिर नालाय सोरबा नखरसेनि न' लाङो लाङो बेखौ माने ओ जेरै खैना गोदान खौ लाबोयो बिदि लाबोफिनो आरो माने बराय बराय बयबो खाम सिफुं जथा बिदि दा खामनानै धुुब धुना सावनानै खैनाखौ ओ बिदि बरायनानै लाबोयो आरो ला खौ ओ बुरैफोरा माने हर से नेयो आरो ना
उम माने बेखौ उन्दुआ लागासिनो हरसे नेयो उम
बिनो बुरैफोरा हरसे नेखायो एकदम ओ ओ अखानायै माने उन्दुखाया माने मा होनगोन माबा बायनानै माबा बिदि होनो ना बिदि नेयो आरो
अ
ओं ओमफ्राय बे बे दिनखालिनाथ' थांबायना ओमफ्राय अखानायै माने बयबो गामि नाङैनो माने जयै खुलुमनो थाङो आरो फुङाव खोनाबाय अ बयबो औ खुलुमखांनानै बे फुजायाव जायहा माने गथ मोनाखै बिराद बोसोर बोसोर नागिरबाय थाबाय। जायहा माने मोनाखै जेनेबा हौवासा नांगौबाथाय जिदौ बायो आरो जायहा माने ओ हिनजावसा नांगौ नोंगौ माने खामफ्लाय बायो आरो। खोनादों
औ खोनादों दे‌ बुंबाय था।
बिदिनो ओ एम्बौ गासैबो माने दैयाव थाग्राफोरखौ होजोबो माने इयाव जेरै लेवार बिदिनो सब माने सिङाव ओमफाय बेखौनो जेनेबा गिदिं गिदिं खुला खुलुमखांनानै बेखौनो थिखांना
औ
बिदिनो लांनाय समाव माने बयबो माने अफ्रि दौलायो बे अफ्रिखौबो माने गारना फैखांबाय फैखांनानै बिदिनो आरि खुसेर आफेल बिदि जाबाय जानानै बयैबाय ओमफ्राय द दुगैस्रां लोबस्रां थांफिननानै ओ बेयाव माने दाउज्रो संनाय जायो दाउज्रोखौ माने गामि नााङैनो बयबो माने रंजा खुसियै जायो आरो जाखां माने मे बिदि सोबाय आरो होनबाय ना बिदिनो माने फालि आरो गाजा गोमजायै। दा दाम यै फालियो। आं मिथिजोबा खिथु आं जेसेखिनि मिथियो माने खोन्थाबाय आरो।
फोरमायबाय अ। मारै माने जोंबो बि जोंनाव गैया नालाय बिदि नुफेरैखौ खोनाबोयोबा मोजां मोनो आरो। मानो होनबा जोंना बेले गुबुन गुबुन गोबां रोखोम रोखोमनि फोरबोफोर थायो ना जोंनिया अ बेखौ मानि थाखाय होनाय जायो बे हाबाखुस्लिखौ मानि थाखाय खुंनाय जायो माने जेन'बा हेलौ
आ होनबायना जेनेबा रावन- रावना रावनिखौ फुजियो जेनेबा अखा खोरोम अखा खोरोमा अखा हाबा नाथाय बेखौ माने होननानै ओ माबा सिमनाय जायो खौ बेखौनो माने हाफुसलि होननाय जायो
अ अ मिनथिनानै मोजां मोनबाय आरो
औ औ माने नालाय खिन्थु बिदि नुफेरा
उम बिदिबा गोजोननाय थाबाय दे ना आब' हेलौ